औव नोंथां खोनादों।
उम ओ नोंथांङा दा मा खालामगासिनो।
आं ओरैनो दंथयो नोंथां।
उम नोंथांजों आङो बर' हारिनि बैसागुनि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हागोन ना।
औव नोंथां फोरमायनो हागोन दे।
बिदिबा आंङो सावरायलांसै।
औव दे।
बैसागु होनब्लाथ' जोंहा बयबो मिथिखायोना नोंथां।
औव
बैसागुआ जाबाय जोंनि बर' हारिनि ओ आबादजों सोमोन्दो थानाय बयनिख्रुइबो देरसिन रंजाथावसिन जोंहा मोनसे फोरबो आरो बे बैसागु फोरबोखौहाय जोंहा गोदोनिफ्रायनो आबै आबौमोनहा ओ फालिबोबाय थाखानाय मोनसे फोरबो आरो। बैसागुखौहाय जोङो मोननै खलबावहाय ख खुंनाय जायो आरो बेनो जाबाय मानसि बैसागु आरो मोसौ बैसागु। ओ बैसागुनि सेथि खलबखौहाय जोङो गाहायै मोसौ थुखैनाय बुंनाय जायो आरो दा सैत्र दाननि जोबथा सानखालिहाय फुंबिलिनिफ्राय मोसौ थुखैनायाहाय जागायजेनो आरो बे खोन्दोखौहाय मोसौ थुखै नाय बुंनाय जायोब्लाबो मोसौनि सायाव फोथायनाय सिबिनाय आरो बैसागुनि समाव बिसोरखौ बरायनायासो बेरखाङो आरो। मोसौफ्रा मानोना जोंखौहाय आबाद मावनाय बायदियावहाय जोंखौ जोबोद हेफाब हेफाजाब होयो बर'फोरा जाबाय आबादारि ओ आबादारि मोनसे आबाद जिउ खुंनानैहाय आबादजों जिउ आबाद मावनानै जिउ खुंग्रा मोनसे हारि आरो। बेनिखायनो जोंनो मोसौनि जोबोद गोनांथि मोसौआ जोंखौ जोबोद हेफाजाब होयो। बेनिखायनो जों मोसौफोरखौहाय बरायनाय हिसाबै बे बैसागुआवहाय जोंङो मोसौ बैसागुबो खुंनाय जायो आरो मोसौफ्रा बेमार आजार गैयाजासे मोजाङै थाथों आरो मोजां जोलैनि गोबां मोसौ उजिथों बेनि थाखायनो मिजिं थिनानै मानसिनि बैसागुजों लोगोसे जोङो मोसौनि बैसागुखौबो खुंफायो आरो। बैसागु मोसौ बैसागु फालिहाय फुंङावनो मोसौखौ गलिनिफ्राय दैमा दैसा बिलो हाखरफ्राव थुखैनानै थुखैनो होलांनाय जायो आरो बे सानखालिहाय बिसोरखौ लावथिजों बुनाय जाया एबा हामा होननानै जोंङो सानो बिनि सोलाय बिसोरखौ माजों बुयो होमबा बिबार गोनां मोखोना बिफां दिगिलिथि बिबार गोनां खाथ्रि बिफां रायदों नोलो बायदिखौसो जोङो बाहायनाय जायो थुखैनो लांनायावहाय मानसिखौ लाव लाव फान्थाव आरो हारदैनि बेदर हाबफ्लेनाय थुख्राजोंहाय खुबैस्रावना बोर सारस्रिनाय जायो आरो बे समावनोाय जोंहा मोनसे मेथाइबो खनो बे मेथाइयानो जाबाय लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा होननाय मोनसे मेथाइ दङ बे मेथाइखौहाय ओ मोसौफ्रा जाहाथे ओ बोसोर बोसोरावनो बोसोर बुरजायैहाय हानजा हानजा एरनो हायो आरो बिमा बिफाफोर बायदि मोजां हालुवा गेदेर जानो हायो बेनि थाखाय जोंङो बे मेथाइखौहाय खननाय जायो आरो मोसौखौहाय थुखैखांनानै गोदोनियाव लाव फान्थाव हालदै थाइखा दावा बिबार मोखोना बिबार बायदिनि लु गानहोनाय जायो आरो बिबार माला गानहोनाय जायो। गं आरो आसुगुरावहाय थाव गोथां थाव गुबै फुननानैहाय होनाय जायो। हांगार आरो अन गुन्दैजोंहाय मोसौनि बिगुराव फाख्रा सि रा दागायनाय जायो आरो बेबायदि खालामब्ला मा होननानै फोथायो जोंहा बर'फ्रा मोसौफ्रा हाग्रा बारियावहाय सप्ता खनसेसो थाहैब्लाबो हाग्रानि जुनारफ्रा जेबो खहा खालामनो हाया होननानै जोंहा साननाय जायो आरो मोसौ थुखैखालि मोसौखौहाय उदाङै हगारनानै होनाय जायो बिसोरखौ। बेखौ खाबथानानै दोननाय जाया। संक्रान्तिनि मोसौ बैसागुनि मोनाबिलि समावहाय गलियाव जेवारि बाथि सावनानैहाय मोसौ खौ बरायनाय जायो आरो बिसोरखौहाय गोदान फागाजों खानानै दोननाय जायो। दा बे मोसौ बैसागु खालामनायनि जोंहा मोनायावहाय बेलासि बेलासि बेयावहाय जोंहा मोनाबिलियावहाय खुंखा जानायानाय मोनसे फोरबोबो खुङो बेनो जा बेखौहाय गुबुन गुबुन जायगायावहाय गोखा गोखै जानायबो होननानै बुंनाय जायो आरो बे गोखा गोखै जानायावहाय ओ जोंङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे बिलाइ बिगुर माखासे बिजौ बायदिफोरखौहाय जोंङो बुथुमनानैहाय जायो आरो सोरबा सोरबा बेखौहाय स्निथा मैगंफोर बुथुमनानै जायो सोरबा सोरबा ओ जौसे जौसे से बेबायदि मैगंफोरखौहाय बुथुमनानै बेदरजों संनानै जायो सोरबा ओरैनो संनानै जायो आरो बेबायदि संनानै जायोब्ला जोंहा बेराम आजार बायदिनिफ्राय जोंहा बारग'नो हायो होननानै जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ बर'फोरनियाव बेनिखायनो जोंङो बेखौहाय जायो आरो। मोसौ थुखैनायनि अखानायैनिफ्रायनो जोंहा मानसि बैसागुआ जागायजेनो दा बे मानसि बैसागुआ जागायजेननाय लोगो लोगो सेथि सानावहाय थैनानै थांनाय न'खरनि आगु मानसिफोरनोहाय जाग्रा लोंग्रा मुवा बेसाद होननानैहाय बाथौ गुदियाव बाउनाय जायो आरो आनान गसाइ खौबो ओ जोङो खुलुमनानै बायदि बायदि गाबख'नाय जायो आरो। जोङो बिमा बिफा गिदिर उम उम जोंनि गिदिरसिनफोरखौबो जोङो खुलुमनानै मान बावो बेनिफ्राय जोंहा बयबो ज' ज'यैहाय बो जोङो बर'निनो मा माखासे दामग्रा दामजुफोरखौ लानानै जेरै खाम सिफुं स सेरजा जथा गंगोना जाबख्रिन थरखा बायदिजोंहाय खननाय दामनाय मोसानाय फाननानै जोंङो ओ बे बैसागु फोरबोखौहाय फालिनाय जायो आरो बे बैसागु फोरबोआवहाय जोंहा गिबि ओ गुदि आइ गुब गुदि आयदायानो जाहैबाय जोंहा जौ आरो जौआनो बैसागुनि गुदि मुवा दा बे जौआसो जाम्बाखौबो सियान खालामो आरो बबाखौबो माथो ओंखार होयो राव ओंखारहोयो बेबायदि होननानै जोङो जौखौ गुदि मुवा हिसाबै बाहायो आरो बेखौ गोदोनिफ्रायनो आबै आबौमोनहानो बाहायबोखानाय दासिमबो जोङो बाहाय थायो मानोना जौआ जोंनि हारिजों मोनसे गोथौ सोमोन्दो गोनां मोनसे गुदि मुवा। बियो उम दा बे जौखौनो जोङो ओ बैसागु फोरबो रंजानायावहाय बाहायनाय जायो आरो बैसो दैदेननाय बोराय बुरैफ्राबो थैनायनि आगोल लोङै जायै रंजा खुसि खालामनो थाखाय बे जौखौहाय लोंनानै रंजायो आरो जोंहा गोबां बर' मेथाइफोरबो दङ बैसागुजों ओ लोब्बा लाखिनानै जोङो बेफोर मेथाइफोरखौ जोङो बैसागुआव खननाय जायो माखासे आबाद मावनानै ओ जोङो मा होनो बेखौ ओ जोङो मेंनानै खस्थ' मोननाय बायदिफोरखौहाय जोङो बावगारनानैब्लाबो जोङो बैसागु बोथोराव रंजायो आरो। बेबायदिनो जोङो गाजा गोमजायै बैसागु बोथोरखौ खुंनाय जायो। दानिया आंनि बैसागुनि सोमोन्दै बुंनाय बाथ्राया एसेनोसै। नोंथाङा माबाफोर बुंनो गोसो दंमोन नामा?
औ नोंथां आं गोथै गारनायनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदों। उम खोनादों ना नोंथां? मानसिया जोनोम जाबोला सानसे थैखागो थैखायो थैनायनिफ्राय बारग'नो हाया जों बेखौ बयबो मिथिखागौ आरो बर' फोरफोरनि गेजेराव गोथै गारायोब्ला माखासे नेम फालिनाय नुनो मोनो। बेफोरखौ मावफुङाब्ला जिउ सोलेरा गोजोन जाया होननानै बेखौ मिथिगौ आरो। बर'फोरनि गेजेराव सोरबा थैब्ला सिगां सिगां गामिनि मानसिफोरखौ लेंहरनाय जायो बागि खुरमाफोरखौ खौरां हरो। गोथैखौ सिथ्लानि खोला फारसे हा गोथार लिरस्रांनानै थालिर गाजोला सिनखावनानै औवानि बैसां सायाव होनानै द हायाव गोथैखौ खोलाहा खर' खालामनानै फु थुनानै दोनो गोथैखौ दैजों बिलिरस्रांनानै होयो खानाय खाननानैबो होयो थावबो फुनो हायोब्ला मोदोमफ्रु थाव बाहायो आरो। लाखिनाय मानसिया दाउ मासे आगसि आखाइजों बुथारनानै दो गोदाननि खलायाव ओंखाम ओंख्रि सङो। संनाय उनाव ओंखाम ओंख्रि खनसे आरो दै गरदसे बाय बाहागिफ्रा दौ हरो आरो बाय बाहागि उनाव खुरमा खुरमाफ्रा खुलुमनो खुलुमनो आरो दौनो लायो दौनाय समाव आगसि आखाइखौल' बाहायनाय जायो। गोथैनि बिसांखौ बानायनाय औवाखौ गासैखौबो लांफाजोबनांगौ गोथैनि हासुंखौ उल्था दाननानै लायो। हासुङाव गोबोरखि गलायनाय हा गोथार थुलुंसि दुब्रि हाग्रा सनानि आसथाम बाहायनानै दै सान्थि लांफायो आरो। नारजि गोरान अन्थाइ दै बारनो फैसा साननाय सानाय बुन्था फाख्रि बिलाइ औवा बिजौ बेफोरखौ लांफायो गोथै बाहाय बाहायलांनाय जि जोम बेफोरखौ गारफाहैगोन एप नङाब्ला ओ दानाव सोरनोबा हरनाय जायो आरो गोथैखौ लांनाय सिगां सिगां गंफ्रामबो न' आरो गलिखौ ओ आवा खुन्दुंजों सोंथेनानै लाखियो बे बेबायदिनो खालामब्ला नर नखरनि खहा जानो हागौ होननानै साननानै लायो आरो गोथै लांनाय उनाव न' गां न' बां लिरस्रांनानै जि जोम सुस्रांनानै लायो। गोथैसालियाव गोथैखौ ओ हौवा बा खलुम खुलुमनानै खोलाहा खर' खालामनानै लाखियो। हिनजावब्ला खांग्रांनानै लाखि लाखिनो नांगौ। गोथैखौ सावनानै एबा फबनानै नङाब्ला ओरैनो लांदाङै गोथैसालियाव ला बिदिनो‌ लाखिबोनोबो हागौ सावब्ला गेदेर फिसाया गेदेर फिसायालाय आरो अर लागाय्र अर लाग्रायग्रोयो सेंग्रा एबा सिख्ला बैसोआव ओ थैब्ला थालिर गायनानै हाबा होनाय नेम खालामनानैसो सावो फबो एबा गारबोयो आरो गोदैसालियाव फाख्रि दालाय गायबोनाय जायो औवा बिजौखौबो थोबोनानै दोनबोयो आरो दाउ मासे हगारबोयो आरो गोथै गारखांनाय उनाव नारजि गोरान अन्थाइ एब आरो बेसर बेफोरखौ दुगैखांनाय उनाव बाहायनाय जायो न'आव सफैनाय लोगो लोगोनो ओ जेनेबा लांगोना गुदियाव लाखिनाय जिगाबनि अराव आखाय आखाय हांनानै आरोबाव दुगैनाय जायो। गोथै गारहैनाय मानसिफोरा मानसिफोरनो जौ साहा ओ बेफोरखौ लेंबोनानै लोंहोहरो आरो बेवहायनो दाहा एबा खामानि सानखाला पस्ट फानद्रा खुंनाय सानखौ थि खालामनाय जायो। दाहानि सानखालि दैमा सेराव एबा बिलोनि सिङाव थांनानै ओ गोथैनि मुङाव -फिथाइ सामथायाइ जाग्रा -लोंग्रा ओ बावउहैनाय जायो फिसा हौवाफोर साफ्रामबो खर' हजानांगौ जायो आरो सारादु लाखिनाय ओ मानसिया सारादुनि सानसिम उन्दुनाय जानाय आरो लोंनाय नेम फालिनाय फालिनो नांगौ आथिं गोनां मानसिया मासियाव जनो मोना उन्दुनो मोना ओ दैमाबो बारनो मोना दाहा थाङाब्ला थाव ना बेदर मोनजाया। गांसे गामसाखौनो दुगैनानै मोदोमाव रानब्ला रानहोनो नांगौ आरो बर' ख्रिस्टियानफोरा गुबुन नेमै सारादु खुङो बर' मुस्लिमफोरनि नेमा हिन्दुफोरजोंनो बांसिन मिलायो आरो। दाहा खालि हाजाम
लेंंहरनो हागौ एबा गामिनि गोरों मानसियाबो बेखौ मावफुंनानै होयो। दाहाखालि खायसे उन्दै गथ'फोरानो गायखेर दाखा मेथाइ आरो सौराय जाहोयो। ओम नोंथाङा आंजों सावरायनानै माबायदि मोनखो?
नोंथांजों सावरायनो मोननानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनबाय। दा जोंहा समाबो जाबाय बिदिबा दोनथ'नोसै नामा नोंथां।
औ दे नोंथां।